हेलौ
हेल'
खुलुमबायबाय गोजोन बेलासि सम।
खुलुमबाय
खोनादों ना?
सानजौफु समनि अ खोनादों नोंथां नोंथाङा मा सावरायनो सानदों? सावरायबानो जाबाय।
नोंथांजों दिनै आं ब बर'नि गुबै गाननाय दख'नानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन दे। नोंथाङा आंनि सायाव खमनैसो सोंथि खालामनो हागोन?
ए ए दख'ना दख'नाया मा मा रोखोमनि थायो? नों मा दखनाखो गानो जेनेबा हुम?
बर'नि गुबै गाननाय होनोब्ला बर'नि गुबै गाननाय द्रेस होनोबा दखना न बर'नि दख'नाखौ जों गोबां गोबां जिनि मोननाय जायो गुरै जिनि इन्दि जिनि बेफोरबायदि मोननाय जायो आर ना। ओमफ्राय खाालाराथ' गोबां रोखोमनि थायो खालार ओ आङो दख'नाखौ सबसे मोजां मोनो होमबा गाननो माबा गुरै मा होनो फखुवा खुन्दुंनि जि माबा दख'नाखौ गाननो मोजांसिन मोनो आरो गुरै जायो नालाय।
फख'आ खुन्दुं मोनो।
फखुवा खुन्दुं माने गुरै खुन्दुं कटन जिया जेरै बुरैना?
अ
बेबायदि आरो फख'आ खुन्दुङाहाय गुरै आरो। बिनिखौ गाननो मोजां मोनो बेनि उनाव आरो इन्दि जिखौ इन्दि जिखौ साबसिन मोनो इन्दि जिखौ बायनो था खाय गोबां बेसेन नांगौ आरो बेनि थाखाय। लुगैबाबो माने बारा गाननाय जाया आरोना।
नोंथाङा मा मा दख'नाखौ गाननो मोनखो? बेसे बेसे दामनि गानखो?
दख'नाखौ गानबाय आङो थामरोजानि थामरोजासिम गानबाय आं थामरोजासिम।
थामरोजा थामरोजानियालाय मा दख'नामोन?
थाम रोजानिया ओरै पाटनि दख'ना।
पाट पाट ओ हायस दामिसिननि होनबा मा दख'नाया?
दामिसिननि होनोब्ला दानिया माबा फावनि। आरो दानि जुगाव कास्ट'माइस खालामनाय ओंखा खारदों माने दखनायाव दिजाइन महर होनाय आरो ना बेलेख बेलेख महर होनाय दखनाखौ खौ दानानै रेडि खालामखांनायनि उनावबो आखाइजों माने मा एमब्रय खालामो आरो बायदिसिना बाजारनिफ्राय बायना मोननाय फिसा फिसा फिसा गोजों गोजों बेगर मोननाय जायो बेफोरखौ माने आखायजों सुनानै समायना महर होनानै माने गोबां बेसेनावहाय फाननो हायो आरो। नों जेनेबा कास्ट नों बायग्राया मा डिजाइन होयो ना।
अ दि मा होनदों नों?
बायग्राया ओं फिसा फिसा फिसा बेगर गोजों गोजों गुथि मोननाय जायो। बायनानै मोनो आरोना बायदि बायदि रोखोमनि बेगर मोननाय जायो आरो बे गरखौ बायनानै माने बेयाव लगायो आरो।
ओम नंगौ नामा। बेनिफ्राय नों दख'ना दानो रोंगौना रोंङा नोंलाय? दखनाथ' दायो।
रोङो दायो रोङो रोंनाया ओमफ्राय आं बारा दाया न'आव आइयासो दायो आं दानाय जाया आं गामसाफोरखौसो दाफेरनो मोनदों
दख'ना दायोना दख'ना दख'ना
दख'नाखौ न'आव दायो ओमफ्राय आं दायाखै आरोना दाफेराखै दख'नाखौ
मा दख'ना दायो
दखनाखौ ओइ ओ बिदनखौ दानाय जायो बै आगर गैयै सेमफुला बेखौ दानाय जायो आरो।
आत्सा ओमफ्राय ओमफ्राय मा दाबावो?
गामसा दानाय जायो गामसा बैसागु बैसागु बोथोर खाथि जायोबाथाय बैसागुआव गाननो थाखाय गोथां रंनि गामसा नांगौ जायोना बेनिखायनो गोथां रंनि गामसा बैसागु खाथि खा थि मोनबाथाय जोंना बोसोरे गामसा गोथांखौ दायो आरो ओमफ्राय माखासे बर'नि फास्रा बेफोरखौ दानाय जायो आगर होनानै रेगे रेगां फास्रा बेफोरखौ दानाय जायो
ओमफ्राय आर'नाइखौलाय
आर'नाइखौबो दायो आर'नाइ बैे रे रे रेगे रेगां फास्रायावनो आर'नाइ आग'रखौ होनाय जायो आरो जोंनाहाय जोंनि हिन्जावसा हिन्जावसाफोरनो थाखाय लानो मोजांना बे रेगे रेगां फारसेया गुवारै मोसानायफोरावहाय ओंखायनो बेयावहायनो आर'नाइ आगरखौ होनानै दानाय जायो आरो
ओ ओ ओरैनो आगरा मा मा रोखोम थायो
आगराथ' गोबां रोखोमनि थायो आगरनि मुंफोरखौ आं खिन्थाजोबनो रोङा गोदो जों फरायनायाव मोनदोंमोन ना फारौ मेगन बेफोर दाउ दावथु मेगन ओमफ्राय खांख्रिखला आगर बायदिसिना बैग्रि बिबार थाइगिर बिबार बेफोरबायदि मेरला आगरनि मुं मोनबोदों आरो ओमफफ्राय दा औ आगराथ' मेरलादों औ हाजो आगरखौनो जोंनि आर'नायाव आर'नायाव एरनाय जायो हाजो आग'राव आर'नायावनो थायो हाजो आग'रा बेनो हाजा आगर आरो आर'नायाव जिं जिङाव होनाय जायोना
उम उम
बेनो हाजो आगर आं नोंथांनो इन्दि जिखौ इन्दि जिखौ मारै बानायो आं खोन्थानो फंनैसो खोनासंदो नोंथाङा इन्दि दख'नाखौ मारै बानायनाय जायो? औ इन्दि इन गिबियावनो इन्दि खुन जों इन्दि खुन्दुंखौ बानायनो थाखाय जों एम्फौ फिनांगौ जायो आरो ना एम्फौ फिनानै औ औ एम्फौ लाथा फिनानै एम्फौ लाथा फिनानै बै एम्फौ लाथाया मोनबाथाय माने बेखौ मोनसे जायगायावहाय फिथोब थेबहोनाय जायो आरोना आरो दंफां बिफां आरो लाइ दलर दंफां बेफोर थालिर बिलाइ थालिर बिलाइनि गोरान बिलाइया बेफोरखौ जमा खालामनानै एम्फौ गोमोनखौहाय ज' खालामनानै बेवहाय दोननाय जायो आरो ओमफ्राय सानथाम जायोबाथाय बेखौ बोखासिगोन आरो
मोनबासो जेनेबा ओ एम्फौआथ' मोनबासो फिथोब खायोना
फैनो होनखादों आङो माने फिसिजेननायनिफ्राय आं बुङासै आरो
अ
ओम ओमफ्राय बेखौ बोखा खांनानै एम्फौखौ जिरनानै बै फिथोबखौ दैयाव सोमनानै माने थावख्रिजोंहाय मा होनो थावख्रि थावख्रि लुनायखौ मिथिया थावख्रि लुयो आ थावख्रि लुनानै खुन्दुं बानायो आरो फिथोबखौ
खुन्दुंखो बहनो‌ ना?
औ थावख्रि लुनानै औ गोदो जे आबै आबौनि लेखायाव खोनादोंमोन ना जोंनियाव अनजोंनो नुबाय आरो ना बे थावख्रि लुनायखौ बे फिथोबखौ थावख्रि लुनानै खुन्दुं बानायनाय
खुन्दुंथ' बानायो ओ मुस्रादो जेरै सानानै जेन सायोना ओमफ्राय ओ खुन्दुङा माने इदि बायदि साबा माने जओना जआ? जयो नामा?
ज'आ रोंनांगौ आरो रोंनायफोरनि थाखाय ज'आ जन आं ज' मोनसे मोननैया एसेयाथ' बिदिनो ज'खागोन होनबाबो बेखौ जयन खालामफिननो हायो। थावख्रि लुनायनिया जोंनि बायदि ओरै खालायलायनानै जयेन खालामलायनाङा गेजेरावहाय ओरै एसे माने जौबाथाय एसे आगबारायनानै जयेन खालामना एसे साफ्रेना होबानो बे मोनसे जयेन गैयै बायदि जालांफिनो आरो ओमफ्राय बेखौ मोजां बिदिनो सायै सायै माने खुन्दुं बेखौहाय कालारबो होनो हायो आरो कालार होनायफ्रा किन्तु बेलेग बेलेग सेलेखा फिथाइ बायदिसिना बिदिनो फिथाइफोरनि फोरजोंहायबो कालार बनायनो आरो खुुनदुंखै ओमफाय कालार बानायाबा गावनो बै मोनसे एसे गोमोस्लिउ रंनि खुन्दुं ओंखारो आरोना फिथोबा गोमोद्रायबो नङा एसे गुफुरहां माहां बिदि ओंखारो आरो मुगा रंनि मुगा रंनि खालार ओंखारो ओमफाय बे खुन्दुंखौ सोंनाय जासिगोन आरो उनावहाय
जेरै मा जेरै बिबारफोरजों माथो कालार होजायोनो?
औ बि ओम बिबार, फिथाइ बेफोरजोंनो कालार होजायो।
बेनिफाय इनिफाय बेखौथ' बु जि जेनेबा बुरजा खालामना लानांगोन फिथोबखो
औ बे फिथोब बेसेबां बुरजा फिथोब दंना बेखौ सब खुन्दुं बानायजोबगमोन माने थावख्रिजों। थावख्रि लुनानै खुन्दुं बानायजोबो। फुन ना दख'ना गांसे गांसे गांनै गांसे गांनैथ' सोनङाना दानि जुगावथ' गांब्रै गांबा बिदि सोंखायोना इसेबां जखानि जेन सेरसे थ थोनाय नङा सेरथाम सेरब्रैसो बिदिनो खुन्दुं बे फिथोबनिफ्राय बरनसिगोन आरो। बेनिफ्राय सोंसिगोन आरो बेखौ जि दानो थाखाय जि सोंसिगोन आरो जुमखौ ओमफ्राय दानाय जासिगोन आरो।
ओफ्राय माथ' जिया दाम गोसा जायोनो इन्दिनिया?
औ जिया दाम गोसा खामानियाबो थ खाम खामानियाबोथ' गासैबो रोङाना थावख्रि लुनायखौ इन्दि खुन्दुङा गोबां खस्थ'जों मोननाय खुन्दुंना ओरैनो इन्दि इन्दि खुन्दुंखौ खौ ओरैनो बानायलाबायनानै मोना फिथोबनिफ्राय मोनो खुननिफ्राय मोनो खुन दंफाङा खुन दंफांखौ सिनायो ना सिनाया?
खुन दफांनिफ्रायबो इन्दि खुन्दुंखौ मोननाय जायो
बेसे गाहाम लायो ओमफ्राय?
ओरैनो खुन्दुंखौथ' फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायखांनायनि उनाव सेरसेयावनो लायो खुन्दुङा।
ओमफाय इदिनिखौ दाफेरगोना दाफेराखै जिखौ नोङो?
आं दाफेराखै जोंना समा जाबायमोन नोंथां। आं दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय।
होमब्ला जाथ'बाय।
औ।